नोंथां
खुलुमबाय नोंथां।
गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथां। नोंथांङा माबाफोर आयदा नि सायाव सावरायनो सानदों नामा?
ओ नोंथां आं मोनसे सायाव सावरायनो सानदों। नोंथांजों बे आयदायानो जाहैबाय ओ आबाद मावनाय बोथोरारि आबाद मावनाय बेनि सायाव आं एसे फंनैसो बुंनो सानदों।
औ नोंथां नोंथाङा सावरायदों।
दे नोंथाङा एसे खोनासंलांबानो जाबाय आं बुंनायखौ।
जागोन दे नोंथां।
दा आबाद होननानै बुङोब्ला जों मोनसे बोथोरारि आबाद जाय आबाद-' जोङो मावोब्ला मा ओ बोथोरफोरखौ नायनानै आबादफोरखौ मावनांगौ जायो दा बर' हारियाव। बुंनो थाङोब्ला ओ आं बर' हारिनि मावनायनि आदबखौ बुंनो सान्दों। एब बर' हारिनि मावनाय आदबाबो मा? ओ बोथोरारि लानानै जायो जेनेबा बोथोर हिसाब लायोब्ला जोङो बर'आ ओ बर'फोरा सयथा बोथोरखौ बोखावनानै लानाय जायो गोजां बोथोर दुफां बोथोर उदां बोथोर। आरो ओ मेसें बोथोर दैज्लां बोथोर गोजां बोथोर बेफोरखौ बोखावनानै लानाय जायो आरो दा बेफोराव जोङो आबाद मावनो थाखाय मोननै बोथोरखौ बोखावनानै लाइन लानाय जायो जेनेबा दैलां बोथोर मेसें बोथोर। बे मोननै बोथोराव जोङो आलादा आलादा आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो। ओ दैलां बोथोरावनो आबाद मावनाया जाहैबाय माइ आबाद। मो माइ आबादखौनो जोङो बांसिन बर'नि गेजेराव ओ दैलां बोथोराव मावनायखौ मोननो थाङो गाहाययै आरो बेनि अनगायै जोङो मैगं थाइगं। आबादाव लायोब्ला जोङोओ जोगोनार खुमब्रा ओ माखासे ओ ओम बायदि बायदि आबादफोरखौ जोङो नुनो मोनो दा माइ आबादफोरखौ जोङो। दैलां बोथोराव बबे ओ बबे समावहाय मावनांगौ जेनेबा जोङो दैज्लां समावहायसो अखा मोनो अखानि थाखायसो जोङो आबादखौ मावनो हागोन बिनि थाखायनो जोङो माइ आबादखौ ओ गायनाय फुनाय समखौ जोङो दैज्लां बोथोराव लानाय जायो माइ आबादखौ मावजेननो लानाय समानो जाहैबाय मा जेब्ला ओ अखा हानाय बोथोर बे समावहायसो जोङो माइखौ गायनांगौ जायो। अखा गैयाब्ला एबा दै गैयाब्ला जोंङो माइखौ मालाबाबो आबादखौ मावनो हानाय जाया आरो। दा माइखौ आ ओ माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोङो जेब्लायबो बा आबाद मावनो थाखायनो जोङो हा एवनानै लाग्रो फिननांगौ दा ओ हाखौ एवनायनि ओ हाखौ एवनायाबो जाहैबाय जोंहा माखासे आदब खायदाफोर दङ। बासाआव हाय मा खामनांगौ हाया जेब्ला ओ गोरान एबा एवजेेनै बेखौ एवनानै लानांगौ बेनि उनावहाय जोङो मा होनो खारहैनानै लानांगौ आरो खारहैनानै लानायनि उनावहायसो ओ सामार होनांगौ सामार होनायनि उनाव आरो फिन बर होनांगौ। बिनि उनावसो फोमोननानै माइखौ गायनाय जायो दा माइखौ जोङो फार्स्टआवनो माइ गायनायनि सिगाङावनो जोङो खोथियाखौ बा माइखौहाय जोलैनो दोननांगौ जायो जोलै एबा माइज्लि माइज्लिखौ दोननानै ओ सोमनाइ बा खोथिया फोनो थाखाय जोङो हरनैखौ सोमनानै दोननांगौ गाजा बेरहोनो थाखाय जेब्ला बे गाजाया बेरो अब्लासो मा माइखौ जोङो मा खालामनो हागोन फोनो हागोन आरो फोनायनि उनावहाय जोङो खोथिया खोथिया फोनायाथ रो रोजा जागोन आरो खोथिया फोनाया रोजा जागोन नाथाय बिखौ मा जोङो दायरेक है माय गायनो हाया माइखौ जोङो गायनांगौ जायोब्ला मा खालामनांगोन खोथियाखौ फुग्रोनानै लानांगोन। बे खोथियाखौ फुनानै लानायनि उनावहायसो जोङो मा खालामनांगोन। ओ एसे एसेयै गोजान गोजानै माइखौ गायनांगोन। मानो होनोब्ला जोङो माइ गायनायाव बिदि जाब जाब गायोब्ला बियो गावजों गावनो हेंथा होलायनानै बा नांजाबलायनानै बियो माइ फिथाइया ओं ओंखारनो मोनै जायो। बिनि थाखायनो जोङो ओ माइफोरखौ एसे गेसें गेसें गायनांगोन माइखौ गायखांनायनि उनावहायबो जोङो जोथोन लानांगोन बिनि फारसे। जोथोन लानायाव जोङो माखासे गाज्रि हाग्रा एबा बेयाव थाफा देनाय माखासे हाग्राफोरा जाहाथे ओ बै माइखौ गाज्रि खालामा बिनि थाखाय जोङो हाग्रा बैफोराव थानाय हाग्राफोरखौ फुना होनांगोन आरो। दा जेब्ला माइया जोङो ओ जौवो फिथाइ थायो बिनि उनावहाय जोङो माइखौ हानानै न'आव लाबोनांगोन मारा होनांगोन। बेनि उनावहायसो जोङो जानो हागोन। बेनि अनगायैबो जोङो माखासे ओंख्रि बेसाद स बा स्वाद जानो थाखाय ओंखामजों लोगोसे ओंख्रि नांगौ हिसाबै जोङो खुमब्रा जोगोनार बेफोरखौ दैज्लां बोथोराव आबाद खालामनाय जायो बेफोरो जाहैबाय मोनसे ओ मान लाग्रा ओ मानलाग्रा हारिनि लाइफां बा फिथाइ होग्रा आरो बेयो बे खुमब्रा एबा जोगोनारफोरखौ जोङो ओ दैलां बोथोराव गायनाय जायो बे दैलां बोथोराव गायनायनि थाखायनो जोङो मा? बेखौबो जोङो दै नांगौनि थाखाय जोङो दैज्लां बोथोर बनाय जायो आरो ओ दैलां बोथोराव गायोब्लासो बे खुमब्रा आरो जोगोनार फोराबो जाथाव जाथाव जायो आरो मेसिं मेसें बोथोराव गायो बेयो बिफाङा जौवाबो जानो हागौ बियो गोरान रान गाख्रेब जानानै रानस्राव बोथोर जायो नालाय बिनि थाखायनो बेखौ दैजलां बोथोराव दै मोननायनि थाखाय गायनाय जायो आरो दा फा रसेथिं बुंनो थाङोब्ला मेसें बोथोर मेसें बोथोराव जोङो माखासे ओ आबादफोरखौ मावनाय मावनाय नुनाय जायो जेरखम बेसर आबाद बा जेब्ला माइखौ जोङो हाखङो बे समावहाय जोङो जुखाम आबाद आरो ओ बेसर आबाद आरो माखासे ओंख्रिनि थाखाय आबाद खालामनाय बा लाइ लाफा मुला दुन्दिया बेफोरबायदिनि आबादखौ मावनाय नुनो मोनो दा जोङो सिगाङावनो आङो बुंनानै होखादों बे आबाद मावनाय समावहायनो हाखौ जोङो एवनानै लाखानांगौ जाथारो बे हाखौ एवनानै लायाबा जोङो माब्लाबाबो हा गोरायाव आबादखौ मावनो हाया बेनि थाखायनो जोङो हाखौ जेब्लायबो सिगांगो एवनानै लाखानांगौ बे हाखौ एवनाया जोङो खेबसे खेबसेल' हालेवनायजों जाया बेखौ जोङो मोनजासेै हाखौ मोननानै दुफु दुफु जाजासे जोङो हालेवनांगौ जायो बिनि गेजेरावसो जोङो थिखानाय हा दोनखानाय हिसाबै जेबायदि ओ आबादा दुब्लियाव जागोन जेबायदि आबादा बारि बागानाव जागोन बेफोरखौ जोङो आबादखौ मावनानै मावनो लानांगौ जायो। जेरखम दुन्दिया एबा मुला बेफोरबायदिखौ जोङो बारियावनो गायनानै लानाय जायो जाहा जाहाथे जोङो नांगौ समावहाय ओंख्रि बेफोरबायदिखौ खानानै जानो थाखाय आरो। दा आंनि मेसें माखासे बोथोरारि आबाद मावनायनि सायाव सावरायनायखौ आङो ओ फोंजोबनाय जाबाय नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नामा?
औ नोंथां नोंथांनि बोथोरारि आबादनि सायाव गुवारै फोरमायनायनि थाखाय गोजोन्नाय थाबाय आरो आं जोबोद मोजां मोनो मोजां मोनदों नोंथांनि आबादनि बोथोरारि आबादनि सायाव सावरायनायनि थाखाय आं मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो नागिरदों नोंथां। बे आयदायानो जाहैबाय फेग्रा मुवा जौ। जायखौ जोङो लोङोब्ला बेयो एबा फाग्ला बायदि जायो आं बिनि सोमोन्दै सावरायगोन। ओ जोङो जौ बुंनो थाङो औ नोंथां जौ बुङो ब्ला जोङो जोंहा जौआ गोबां रोखोमनि दं नाथाय जोङो जोंनि गामि गामियाव थाग्रा बा गामियारि सुबुं आबाद मावनानै जाग्रा। बेफोरो बिसोरो माबायदिखौ लोङो आं बिनि सायाव सावरायगोन। जोंहा जौआ गोबां रोखोमनि दङ जेरैहाय जोंहा जौ बि दै दं जौ गोरान दङ आरो जोंहा ओ कारखानाफ्राव दिहुननाय एबा गिदिर गिदिर कम्पानिफ्राव दिहुननाय गोबां रोखोमनि जौ दङ बेफोर जाहैबाय जोङो बेखौ ओ बायनानै लायनांगौ जाहैयो। बा फानग्रा जायगायाव लायनांगौ जायो। बेखौ जानला मोनला मोनलाबाया आरोखि नाथाय जोङो गामि एरियायाव थाग्रा आबाद मावनानै जाग्रा सुबुंफोरा बेखौ न'आव थानानै न'आवनो संनानै बेखौ लोङो आरोखि जायखौ गोदोनि समाव बेखायनो आबाद मावनानै बर' हारिया आबाद मावनानै जाग्रा हारि हिसाबै आबादजोंनो नांथाबनानै सानसे सानफा थोलो आबाद फोथारावनो थानानै मेंनानै मेंनाय देहा खौ मेंगा होनो थाखाय जौखौ लोंनाय जायोमोन नाथाय आथि खालाव लासै लासै जुगा सोलायबोनायजों लोगोसे जोङो बेखौहायो गाज्रिनि ओ गाज्रि फारसेसो लांनायखौ जों नुनो मोनदों ओ गोदोनि समाव आबाद मावनानै मेंनाय देहाखौहाय मेंगा होनो जौखौ ओ खुरैसे बा गिलासे गो लोंनानै मेंगा होनोनानै ओ ओंखाम जानानै ओलोस्रोयै उन्दुनानै थायोमोन। नाथाय आथिखालाव बिखौ लासै लासै ओ गाज्रि फारसे लांनाय खौ नुदों मोनो नांगौबाबो नाङाबाबो जौ लोंबाय थानायखौ। नुनो मोनदों बेवहायो देहानि थाखाय ओ जेसेबां खम बिबांनि लोंगोन देहानि थाखाय बियो मोजां जागोन नाथाय बाराद्राय लोङोबा देहाया खस्थ' मोनगोन आरो लासै-लासै जोंनि ओ देहाया नोरजिया जिया जालांनोबो हागौ जौ संनाय जौ संनायनि आ सायाव आं बुंनोसै नोंथां जौ संनो थाखाय जोङो गिबियावनो माइरंखौ लाग्रोनांगौ जायो माइरंखौहाय जोङो हमनानै लादो बिदिनो जौ मोनसे संनायाव एबा दाबखा थाइसे संनायाव जों जेखौ दाबखा थाइसे होननानै बुङो। बे दाबखा थाइसे संनांगौबा माइरंखौ जोङो जखा हिसाबै लानांगौ जखा हिसाबै लानानै बुङोब्ला जोङो बिदिनो सेरथाम सेरब्रैसो ओ जोङो माइरंखौ मोजाङै सुनानै लाग्रोनांगौ बिनि उनावहाय जोङो अराव थौखौ जाननानै दैखौ गोदौ होग्रोनांगौ जायो। गोदौ होखांनायनि उनावहाय माइरंखौ माइरं सुनानै लाखानायखौ जोङो बेवहाय हरो हरनानै मोजाङै ओंखाम बायदि संनानै बेखौ फोमोननानै उनावहायो जोङो बेखौ ओ प्लास्टिकआव जोङो एबा गुवार लांदां जायगा दोनग्रायाव जोङो दिरुननानै बेखौ मोजाङै सुहोग्रोनाय जायो बा गुसु खालामनाय जायो। बे गुसु खालामखांनायनि उनाव जोंहा मोनसे मुवा फुननांगौ जाहैयो बे मुवायानो जाहैबाय जोंहा एमाव‌। जाय एमावखौ जोङो बे नङाबानो जौनि महर मोना होननानै बुंजायो जौआव गाहायसिन एबा फेग्रा खालामग्रायानो जाहैबाय एमाव बे एमावखौ जोङो ओ लाइफांफोरजों एबा माखासे दलाइ बिलाइ रोदा बेफोरखौ लानानै जोङो बानायनाय जायो बे बानायनायाव जाहैबाय जोंहा गिबियावनो बेखौबो माइरं नांग्रोगौ जायो माइरंखौ देनानै लाग्रोनांगौ जायो उवालाव देनायनि उनाव हायो जोङो ओ हाग्रायाव थांनानै जोङो बिदिनो दंफां रांखेब थालिर बिलाइ लोखोना बिलाइ बेफोरखौ नागिरनानै ज' खालामनानै देग्लिजोबनानै जोङो माइरंजों ओ देफानानै बेखौ ओ फिथर फिथर एबा फिथा बायदि खालामनानै जोङो बेखौ ओ संग्राययाव दोननानै आराम सान्दुंआव फोरान खांनायनि उनाव बिदिनो ओ सानसे साननै फोरोनखांनायनि उनाव जेब्ला बियो गोरा जायो बेखौ बोखांनानै ओ जमा दोननाय जायो आरोखि बेखौ जोङो ओ सिफ्रुनानै बेखौ जेब्ला जों फोराननानै रानो बे खौ सिुफ्रुनानै जोङो बै गुसु खालामनाय माइरङाव एबा जुमायाव जोङो बेखौ मोजाङै सारलानानै फुननानै होनाय जायो बेखौ
फुनखांनायनि उनाव हाययो जोङो बेखौ अखानायैसिम जोङो मोजाङैनो मोनसे ओ मोजां जायगायाव दोनो जे जायगायाव जोङो बार नांनाय जायगा बार नाङा जोङो बे जौआ ओ जुमाया जौ एबा जुमाया गोखै जायो एबा लोंजाथाव जाया आरोखि। लोंनायाव मोजां मोना ओ मैथा बायदि जायो एबा जोङो बेखौ ओ बाराद्राय जायगायावबो दोनद्रायनो नाङा। गुदुंबो नङा गुसु नङा बेफोरबायदि जायगायाव दोननांगौ जायो। बेनि उनाव जोङो अखानायनायै हायो बेखौ मोजाङै मोन से बाल्थिं गंसे एबा थौ गंसे लानानै बाल्थिं नङाबा थौआव लानानै जोङो सु बेखौ मोजाङै सुनानै ओ बे मोनायाव फुननाय एबा सानसे सिगां फुननाय ओ जुमायखौ बेयाव सोनाय जायो बेयाव सोनायनि उनाव बियो लासै लासै हाययो बेवहाय बिदै ओंखारो आरोखि। बे बिदैयानो जाहैबाय जौनि जौ बिदै आरो बिखौ हाययो जौ बिदैनि अनगायैबो बे जोङो बिनिफ्रायनो जौ गोरानखौ बरननाय जायो। जौ गोरानखौ बरनबा जोङो मारै बरन नांगौ होननानै बुङोब्ला जोङो जौखौहायो बे थौखौ